खोनादोंनाा औ औ खोनादों औ मा खबर
मोजाङानो दे खबरा औ औ दंसै ओरैनो
बिदिब्ला नोंथांजो सम दङब्ला मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे बुंलाय मा आयदयाखौ लानो
ओ ओ ओ जोङो ओरैनो बर'फोरनि फोरबोखौ लानानै सावरायनोसै नामा बैसागो फोरबो बा मागो फोरबोनि सायाव नोंथांजो अ आङो बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनसै नामा
औ जायो दे नोंथां फोरमाय दे
अ अ बैसागो फोरबो होनोब्लाथाय बेयो बर'फोरनि मोनसे रंजालि फोरबो आरो बे फोरबोखौ बर'फोरा स्नि सानै खुंनाय जायो आरो स्नि सान खुंनानै रंजानाय जायो आरो बैसागो फोरबो होनोब्लाथाय बे बैसागोखौ बैसागोआ सैत मोनना सैट दाननि जोब था खालारनिफ्रायनो नांनाय रखम जायो आरो सैद दाननि जोब जोबथा खालारनिफ्राय नांनाय रखम जायो बे जोबथा सेैत दाननि जोबथा खालाराव मोसौ बैसागो ना मा होनो बे मोसौ बैसागोनिफ्रायनो फालिबोनाय जायो बे मोसौ बैसागोखौ ओ बर'फोरा ओ मानिबा मानिबा फिथाइ बायदिसिना हालदै फान्थाव दिग्लि लिथिनि बिलाइ बेफोरखौ लानानै माला सुयो आरो माला सुनानै सारायाव हांगार थानाय हांगारखौ हुख'नानै जानाय थाव एसे लगायनानै बेखौ जिरनानै मोनथाम हास'ना लानानै खाजबनानै बे हांगारजों जानाय थाव लगायनायखौ थालिर गांखंजों थुनानै मोसौनाव गोसोम गोसोम दाग होनाय जायो आरो बिदिनो दाग होनानै मोसौखौ ओ थुखैनो गोदोथ' दैमाफोरावसो लाङोमोन फोथाराव दानि जुगाव थ' बेफोरबायदि नुनो मोना नालाय मोसौखौ न'फोरावनो थुखैनानै फोथार फारसे होना लांनाय जायो आरो होना लांनानै हगारना फैनाय जायो बेनिफ्राय बै फिथाइ सामथाइजों सुनाय मालाफोरखौ न' फारसे लाबोनानै ओ न'फोराव बाख्रि न' गलि बायदिफोराव थेबना दोनफैनाय जायो आरो बिदि थेबनानै आरो बै फान्थाव बायदिसिना हानाय फोरखौ बारि बा बायदिसिना गय बारि बागानफोराव सारफैनाय जायो आरो बिदिनो मोसौ बैसागो बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो बेनि उ उनाव से खालार नांबाय बैसागोनि बे से खालार खालि बर'फोरा बयबो न'खर न'खर इसोरखो फुजियो आरो सोरबा गोदान गोदान बाथौ दुमनानै गोदान गोदान सिजौ गायनानै बे से खालार खालि बर'फोरा इसोरखौ सिबियो आरो आरो बे से खालाराव उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैनो मान होनाय
औ
बोर होनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बे से खालाराव बेनि उननिफ्राय बेनि उननिफ्राय नै खालारनिफ्राय ओ बर'फोरा बिदिनो खाम सिफुं लानानै आरो बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल दखना बा गामसा आर'नाइफोरखौ जोमनानै ओरैनो गामि गामि माइरं बा फैसा मागिनाय मोसानानै मागिनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बे बैसागो फोरबोआव बिदिनो माइब्रा बिदैजों माइब्रा बिदै माइब्राजों बानायनाय जौ बिदै बेफोरबायदिखौ लोंनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बैसागो फोरबोआव ओ बेबायदिनो ओ स्नि सान लायै लागै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागो फोरबो फोरबोआव न नोंथाङा नोंथाङां जे एसे मिथिगौब्ला एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा आरो मा मा मिथिगौ बेनि सोमोन्दै
औ आं जाखिनि हायो एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो नोंथाङानो बुंलां खाबाय जिहेथु जोंना मा होनो बैसागु फोरबोखौ मानिे जोंनिया सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जायो नङा होमब माने बे जों सैथ्र' दाननि जोबथा सानखौ माने जों मोसौनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा बुंखाबा माने जों मोसौ बैसागु खालि माने जों मोसौखौहाय माने फुङाव थु थु थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानैहाय जों माने मोसौनो मा गानहोनाय माला सुनानै गानहोनाय जायो जेरै माहोनो लाव हालदै फान्थाव मा होनो मोखोना बिलाइ बेफोरनि मा होनो माला सुनानै गानहनाय जायो माने ना ना गोदोनि समाव दिग्लि लिथि ब मोनोमोन ना नाथाय जोंनि ओनसोलाव दिग्लि औ दिेग्लिलिटि मोननाय जाया नालाय माने जों मा होनो जाखिनि गामियाव मोनो बेफोरखौहाय माने माला सुनानै गानहोयोमोन गानहोयो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेजों लोगोसेनो जों माने मोसौखौ थुखैखांनानै माला गानहोनानै जों माने मा होनो सारायबा थौनि हांगारखौ हल'नानै एसे थाव लगायनानै मोसौनो फोथा फुननानै होयो आरो जेरै नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो फोथा फुननानै होयो गोसोम गोसोम बेफोरबायदिनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माने मोसौखौहाय माने बै मोसौ बैसागु खालि माने मोसौखौहाय मोसौनि दिन नालाय माने बेखौ उदाङै ह हगारना होयो आरो ओमफ्राय जिथिया जों मोनायो मोसौखौ न'आव लाबोयो अब्ला जों माने मोसौनो गोदान दिरुं गानहोनाय जायो आरो मोसौफोरनो बिदिनो सबाय सिबिं माइरं एसे होनानै एवनानै माने इसोरनो जानो होयो लानानै होयो आरो गलियावहाय आरो बिजों जों लोगोसेनो माने मोसौ मोसौखो मा होनो मोनाबिलियाव माने मोसौनि मुंङावनो माने फुजा होनाय जायो आरो माने जायखौ बुङो मा होनो गलि फुजा होननानै बुङो बेखौहाय माने होनाय जायो आरो आरो जोंना होनो बैसाग दाननि सेथि सान बे सेथि सान खालिथ' जाहैबाय जोंनि मा होनो मानसि बैसागु मानसि बैसागु बे खालि माने जोंना मानि न'खरावनो फुजा होनाय जायो बेजों लोगोसे माने गामिफोराव माने गामिनि मन्दिरफोरावहाय माने फुजा होनाय जायो बेजों लोगोसे माने फुजा होनायजों लोगोसेनो माने गिदिर फोरखौ मान लायो उन्दै उन्दैफोरखौ मान बावो मानो गेदेरफ्रा उन्दैनो बोर होसिगोन आरो बे उन्दैफ्रा माने गेदेरनिफ्राय बोर लासिगोन आरो बे बेफोर बायदि मा होनो नेमखान्थिया दिनैसिमबो जोंनि मा होनो बर'फोरनि गेजेराव जेराव दं आरो जोहा औ बिनि अखानायैनिफ्राय माने जोंना आरो जोंनियाथ' माने खायसे खायसेया माने मोसौ बैसागुखालि जेनेबा ओ मोसौ बैसागु खुलि नङाबा मानसि बैसागुखालि माने सेथि सानखालिनो माने गोखा गोखै ओ मा होनो हाग्रानि मैगं थाइगं बुथुमनानै जा थानायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां माने जाहाथे माने जों माने मैगं थाइगं हाग्रानिफ्राय जानाय माने बेमार आजारफोर बा बिजानुफोर जायो माने बै बैफोरो माने बे मु माने मैगं थाइगं बुथुमना जायोबा माने खारोबा हामो हो होननानै जों बुंनो हायो नोंथां फोथायनाय मोनसे बेखौ लानानै जानाय जायो आरो आरो जोंहा बिनि मा होनो नैथि बैसाग दाननि नै खालारनिफ्राय माने जोंना बिदिनो गामि गामि रंजानाय जायो जोंना न'खर न'खर हाबनानै सेंग्राया सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाजों जमा बिदिनो बोराय बुर बुरि एक्स्रा आरो हाबा जानाय मानो बैसो गोनां जेनेबा बिहामजोबो फिसाला बेफोर माने एक्स्रा मा होनो बिदिनो जमा जमा बिदिनो जोंनि बर' हारिनि दखना गामसा जेरै जोंनि बर' हारिफ्रा माने गोमो दख'नाखौनो बांसिन मोजां मोनो नङा मोन नोंथां बिनि थाखाय माने बे आइजोफ्रा माने गोमो दख'ना गाननानै आर'नाइ गोजा आर'नाइ गोथां इफोरबायदि फान लानानै ब्लाउस गोजा गाननानै मोसायो आरो बिदिनो हौवाफोराबो मानि गामसा गस्ला गुफुर आर'नाइ गोथां गोजा इदि लानानै माने गामियाव रंज जायो आरो खाम सिफुं जथा सेरजा इफोरबायदि लानानैहाय गामि गामि रंजानानैहाय माने स्नि सानसिमहालागै फालिनायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनो आरो गोदोनि समावथ' माने मा होनो दान मोनसेया
मोनसेया
माने बैसाग दान मोनसेखौ माने फालियोमोन आरो नोंथां दा आरो दिनैनि दिनाव माने बोथोर आरो समजों लोगो खारफानो थाखाय मानि बैफोर स्नि दान हाब्लानो खमैब्लाबो स्नि सानखौ माने फालिनाय जायो आरोना रंजानानैहाय औ आरो बेजों लोगोसे बिदनो जोंहा मा होनो मा होनो बैसागु बिदायहोनाय हिसाबै माने जोंना ज'यैनो माने स्नि सानखालि जोबनानै अखानायैहाय माने ज'यैनो रायजोयैनो माने मा मा होनो बै मागिनानै मोननाय रां फुन्जि बा माइरंफोरखौ खौहाय फाननानै बा माने खाना जानाय जेनेबा अमा अमा दाउ इफोरबायदि बुथारनानै जानाय बे नेमखान्थिया दं आरो जोंनि ओनसोलाव आरो रांखावरियानो होनो रांफोरखौथ' माने जों जानानै फोजोबनो हाया नालाय माने बैफोर रांखौ माने दोनथुमनानैहाय माने सोरबाफोर खैफोदाव खैफोदाव माने सुद सुद महरै लाङोब्ला माने सुद महरै हरो आरो नोंथां इफोरबायदिनो माबानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव औ
बे नोंथां जे ओरैनो मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हालाय ओ समाबोथ' जाबायानो नालाय ए मागो फोरबोनि एसे सोमोन्दै बुंना
औ फोरमायना होनि आं होमबा मागो फोरबो होनना बुङोब्ला जों माने मागो फोरबोखौ माने बोथोरजों सोमोन्दो गोनां बा आबादजों सोमोन्दो गोनां होननानैबो बुंनो हागोन जोङो मा होनोमोन जों मागो समावहाय माने माइ आबाद मावखांनानै मेंनाय
जों माने माइ आबाद मा होनो माइ आबाद मावनाय मोननाय बा माइरं जिहेथु फिथाइ बेखौहाय माने
बेखौहाय माने औ
जों बेलागुर साव बेफोर हुदाखौ माने दिनैसिम आसार खान्थिखौ मानि दिनैसिमबो नुबोनो मोनो आरो नोंथां
नुनो मोनो ना
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय दोनथ' जासिगोना नोंथां औ दे औ
उम दे